औ नोंथां मोनाबिलिनि गाह हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाग्रोबाय नोंथां ।
औ नां नोंथांसिमबो माने आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय
औ औ नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां आं मोनसे मोनसे आयदानि सायाव मोनसे टपिक लाना सावरायनो सानदोंमोन जाय टपिकआनो जाहैबाय आबहावा संरैखा खालामनाय औ नोंथाङा खोनादोंना औ आब हावा संरैखा खालामनायनि बिदिब्ला आङो नोंथांनि सिगाङाव आं जिखिनि - जिखिनि आयदा सावरायनो सानदों आबहावा सं रैखा खालामनाय नि आयदा सावरायनो सानदों बेखौ आं नोंथांनि सायाव बुंफोर थिना होनसै एसे सुंद' बिफुंथियै बुंना होनसै मानो होनोब्ला समनि आंखाल जायोना नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
आबहावा संरैखा खालामनाय जाय आबहावा संरैखा जाय आबहावखौ जों संरैखा खालामाबा बुहुमा जोंनिया जोबस्रांलांनोबो हागौ आरो जिब - जुनार मासेबो नुनाय नुनो मोननाय नङा
नोंगौ
जायनि जाउनाव जों दासिमबो थांनानै दङ आबहावानि थाखाय आबहावायाथ' जोंनो बिफां लाइफां बिफां आबहावाया गोलै बिफां -लाइफां बायदिसिना बेफोरनो औ बेफोर बिफां- लाइफांनिफ्रायनो जोङो अक्सिजेन गेस मोननासो थांना थाया होमबा नोंथां ।
नोंगौ नोंथां नंगौ
बिदिनो बेफोर आबहावा जायखौ जोङो बिफां- लाइफांफोराव गोलैयो आरो बेफोर गोजां संरैखा खालामाब्ला जों सानसे खमायाव खैफोदाव गोलैनो हागौ । बेफोर बिफां -लाइफां नि थाखाय आबहावानि थाखाय जों दासिमबो थांना दं मानो होनोब्ला जोंल' थांना गैया गोबां जिब -जुनार जेरैहाय मानसि दुमसि मोसौ मैसो बायदिसिना हाग्रानि सानथ्र'हाय दाउसिन- दाउला, जिब -जुनार बेफोरो ओ जायनि जाउनाव दिनैसिमबो जों नुनो मोनगासिनो दङ जिहेथु आं आथिखालाव नुबोदों दि नों थां आबहावाया ए गाज्रिनिफ्राय -गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांग गासिनो दङ जायनि जाउनाव जोंनि मानसिफ्रानो बुजिनाबो बुजियैबायायदि बिफां - लाइफांफोरखौ दानफायो दानफायो दानस्रि खालामनानै जाय ओनसोल खौ जोङो लामा दालां बायदिसिना बानायनो थाखाय बिल्डिं बानायनो थाखाय न'खर नुस न'खर उनु लुनो थाखाय जाय जों गोग्गो अक्सिजेन होग्रा गेस बिफां -लाइफां गोदोर -गोदोर जाय फाख्रि बि फाङा जोंनो गोबां अक्सिजेन होयो जोंनो सानफ्राव बेफोरखौबो जोंनो दानफायो दानफायनायनि जाउनावनो ओ बैखिनि ओनसोल आं जायजों बिफां दानफायदों बै ओनसोला दुंहाव थासारि सोमजिदों। आरो जों गोग्गौ सि क्सिजेन मोननो थाङा होनोब्ला बैफोर बिफां -लाइफांखौ दानफायनानै न' बां लुदों न'नि न' सायाव मा होयो बांसिनानो थिं होयो थिंनि टाबा दुंखाव -दुंहाव जानानै ओ खाथिनि थासारिफोरखौ दुंहाव खालामना बारावबो गुदुं खालामना अक्सिजेन गेस जोंनो गाज्रि हाबैदों जायनि जाउनाव जों बेमार आजाराव गोलैनो हमदों मानसिफ्रा जिउ खहा खालाम जिउ खहा जालांनो हमदों नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
जों माबायदि संरै खा खालामनांगौ होनोब्ला जों जायखौ जों बिफां दानफायो बेफोरखौ बि बिफां दानफायनायखौ जों खम खालामनांगौ जेब्ला जों उसुबिदानि थाखाय ओ बिफाङा उखुबिदा जायोब्ला अब्लासो दानफायनांगौ जेरैहाय जों न'आव सायला फ्राव गोल्लैसो सिना दं आरो न'खि जाय उखुबिदा जाना दंथारो अब्लासो फांसे दानफायनांगौ। नाथाय फांसे दानफायनायनि गेजेरावनो आं बिजाबफोरावबो मोनबोदों आरो गोदोर गोदोर मानसिफ्राबो बो बुंदों बिफां फांसे दानफिन एबा लायनो एकस'दाल एक्स तासो बिफां गायनांगौ मानो होनोब्ला बै एकस' तानि मैलया बिफां फांसेयानो जेब्ला बिफाङा गिदोर जागोन इमान अक्सिजेन गेस होगोन गोबां मानसियानो बै ओ बिफांनि थाखायसो थांनानै थागोन अब्ला जों बे एकस'था बिफां गायनायाव जेबो लस जाया मानो होनोब्ला गायनाय लोगो लोगोनो बिफां फिसिया थ' जोंनो गोबां अक्सिजेन होनो हाया नङा ओमबा नोंथां। बेफोरबायदिनो जोङो ओ आं गनायजाथावो बेफोरबायदि बिफां गोदिर फांसे दानफायोबा जों एक्स दाल बिफां एक्स ता बिफां गायना होनांगौ अब्लासो जोंनि आबहावाया संरैखा जागोन आबहावाया गोग्गो जागोन आरो जों मोनबोयोदि जों नि हादोराव जायखौ इनभारमेन्टेल होनो दे होनो आबहावा सान । आबहावा सान अब्ला बैफोर आबहावा सानावल' बि बिफां गायनाङा जोंनियाथ' आबहावा सानबाल'सो बिफां गायो। नङा ओनबा नोंथां बिफां गायनानै देखायो सेसियेल मि डियानि गेजेरजों उमुका उमुख बिफां गायदो उमुका देखायदो देखायनायल'सो जा यो बेफोर नोंथाङा आंनि मथेबा मानो होनोब्ला ओ रांनि थाखायबो गायनाय जायो दानि जुगाव । माने बिफां गायनो खोनथिब्ला रांबो मोनो ओरै मडेल मा बुंनो नोंथां अब्ला बेफोरबायदि आबहावस सानाव बिफां ओ गायो नंगौ थिगनो दङ नाथाय आबहावा सानखौल' नेबाय थाबा जों जाया जेब्लाबो जों बिफां गायनायखौ साननांगौ आरो खाथिनि जों बिफां लाय फांफोरखौ थाल लानांगौ आरो आबहावाफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय जोङो न'खर बा ओ दालां-सालां लामा-सामा ओरैनो नाङागारे जोंनो जानला मेनला बानायगा होनाङा मोजां मोजां बिफांखौ दानफायना लागै जायो बबेबा थिं जों ओ उखुबिदा जादों बेफोरखिथ' बेखिथ' लामा बानायथार नाङा ना? मानो होनोबा दानस्लेनाबाबो जोङो बबेबा मोनसे जायगाखि थांनो हाथावनाखिबाबो जों लामाखौ खायलें खालामना बाबो बानायनाया मोजां जायो आरो नोंथां ।
नंगौ नोंथां थारैनो।
बेफोरबायदि जों जिहेथु दुंहाव थासारि मोनदों। अब्लासो जों दुंहाव थासारि बायदिसिना आबहावा गाज्रिनि थाखाय जोङो संरैखा मोनगोन। बिफां गायनाया जोंनि थाखाय मोनफा मोनफा मोनफा मोनफा थांखिबो आरो मोनफा मोनफा बिबानबो मानो होनोब्ला जों बिफां लाइफां गैयाबा जों गैया जों गैयाबा बिफां लाइफां गैया। बुंनो थाङोब्ला ओरैबायदि बेनि ओंथियानो जाहैबाय। बिफां लाइफाङाबो लायो जोंनिफ्राय कार्बन दडाइ अक्साइड गेस जोङो अक्सिजेन बिफांनिफ्राय लायो बिफांनि बेफ्राय अक्सिजेन लायो आरो हगारो कार्बन डाइ अक्साइड गेस आरो बेफोरबो सोलाय सोल' जायो। थांखि बेफोर थाब्ला आरो बिफां लाइफां थाबोला आबहावाया मोजां सुदेमै थाबोला बोथोराव अखा मोनगोन औ नोंथां र' आं फंनैसो बुंनि ओ बिफां -लाइफां बिदि थाब्ला बिदुङआो मोजां थागोन दुंथाइफ्राबो मोजां थागोन बोथोर मोजां थानायनि लोगोआव जोङो अखाबनि नांगौ समायाव अखा मोनगोन अखानि थाखाय जों आबाद मावनानै हागोन। आरो आबाद फसलफ्राबो मोजां जायो बिदिब नोंथां नोंथाङाबो एसे आबहावा संरैखा खालामनायनि बागै एसे बुंदो।
औ नोंथां नोंथाङाबो दा आबहावा संरैखा खालामनायनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंला नोंगौ नोंथाङा थारैनो नों बुंनाय बाथ्रायाबो जेरै नोंथाङा बुंदों इनभाइरनमे दे खालिसो माने बिफां -लाइफां गायनानै मानसिफोरा्रा ससियेल मिडियाआव बायदिसिना देखायो बायदिसिना बाय बाथ्रायाबो नङा- नङा नंगौ थारैनो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो आबहावा संरैखा खालामनो थाखाय जों बेफोरबायाददि आबहावायारि सानफोरावल'सो बिफां गायनाय बे बाथ्रा नङा बिफां बिफां गायनायनिया बेफोरबादि माने सानसेल' टाइम थाया नोंगौ नोंथां मानो होननानै बुंङोब्ला बैफोर बिफां -लायफां बिफांखौ जों जोथोनबो लानो रोंनांगोन। बैफोर बिफां -लाइफांखौ जों जोथोन लानो रोङाब्ला दिनैनो दिनैनो गायबाय नै दिनैनो जोङो मा होनो बोरमा मोसौनो जाहैयोब्ला बिदिबाथ' जायाना नोंथां बेखौ जोङो बे बिफांखौ लाखिनो थाखाय जोङो मा होनो बेरा दुमनानै दोननांगोन मानो होनब्ला जोङो बै बिफांफोरा देरहब्ला जोङो माने बेखौ बोरमा मोसौनिफ्राय खुगायनो बारग'नो लागा जायोब्ला बे बिफाङा देरग'बासो जोङो माने बेफोरखौ हागोन ना नोंथां? मानो होनो बासायनो बोरमानि हुगानिफ्राय थिग बेफोरबादिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो गोबां गामियारि ओनसोलाव बेफोरबायाददिखौ नुनो मोनो नोंथां। मानो होनबा दिनैनो गायगोन दिनैनो जाहोबाय बिदि बिदिब्लालाय बोरै जानो नांगौ समावल'
थ' बेफोरबायदि गायब्रबनानै बेफोरबायदि स्टेटासखौ होबानो जायाना नोंथां। ससेयेलनि मा होनो स' आब-आबहावानि खोथाखौबो नायनांगोन माने नोंथां जों बारहावानि खोथा थाखाखौबो नायनांगोन जेरै जोङो गायनो टाइमाव गायनो फुनो टाइमाव जोङो नांगौ समायाव अखा मोना बायदिसिना बेफोरबायदिनो अखानि गोबां प्रब्लेम जायो मानि थाखाय जायो नोंथां मानो होनबा अखा बिफां -लाइफां गैयाबा बिफां- लाइफाङा बा अखाखौ बुनानै लाबोबा जों मानि अखा मोनगोन बेनिखायनो जेराव बिफां -लाइफां बारा बेयाव माने गोबां अखा हानायनि माबाखौ नुनो मोनो जेरै बे ओनसोलाव बिफां -लाइफां दोंङो हाजोयारि ओनसोलाव जोंङो थान्दा गुसु बारखौ माने निजोम माने बेफोरबायदिनो फ्रेस बार जों मोननो थांङो नोंथां बेफोरबायदिनो गोब- बेफोरबायदिनो गोब गोबां दं नोंथांङा जेरै आबहावा जारि गुबुंले खालामग्रा जेरै गारि- मथर लामा सामा गाज्रि जानाय जेरै गारि- मथरनि गाज्रि उखुन्दै फुनाय बेफोरबायदिनो कलखारखानानि बायदिसिना इथा खावनायनि बायदिसिना थंङा ओंखारलांनाय बेफोरबो माने गोबां माने आबहावाखौ गेब्रेंहोयो। बेफोरनि जाहोनावबो जों माने गोबां माने बिफां- लाइफांनि मदद मोनो मानो होननानै बुंङोब्ला बिफां- लाइफां गैयाबा बैफोर गेसफोरखौ बिफां- लाइफाङा जायो। बैफोर गेसफोरखौ बिफां -लाइफांयासो जायो। बिफां- लाइफाया उनाव जोंनो फ्रेस बार माने अक्सिजेन गेसखौ मोनफिनो माने होफिनो थिग बेफोरबादिनो
औ बिथांनि बादिब्ला अब्ला औ बिथांनि बादिब्ला अब्ला बेफोरबायदि कलकारखाना गारि मथरनि थुंङा गनाय गारिफोरखौ एसे खमायनांगौ आरो न' दारिमिनफोरखौनो
नंगौ बेनिखायनोथ' नोंथां दिनै मा होनो जेरै पेट पेट्रल डिजेलजों सलायनाय जेरै गारिफोरा बेफोरबायदि बांबोनो हमदों बेफोरनि खारनैनोथ' दिनै यै बेटारिनिफ्राय बायदिसिना चार्जिनिफ्राय मोब्लिबनिफ्राय जेरै गारि मथर दिहुनदों बे फोरखौ जोबस्रांलांनो थाखाय जेरै जोंङो दंफां गायनो आगोलाव दंफांनि जोंङो बायदिसिना फारमेसियार बाहायोमोन जेरै उन्दुग्रा जग्रा मासि बायदिसिना बानायो थिग बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनिफ्राय खमायनो थाखाय जोंनो दिनै लहानि बुस्थु सोरनि बुस्थु बेफोरबादिनो दिहुननानै होदों। थिग बेफोरबायदिया निस्सय माने बेफोरबायदि खमायनो थाखाय नों नोंथां
अब्ला नोंथां ओ बेफोरबायदिनो ओइ नोंथांङा बुंलांदों बिफांनि बागै बिफांफोरखौ जोंङो संरैखा खालामनाया गोनांथार जोंनि मोनसे मोनसे बिबान। गावबा गावनि नङा होमबा बिफो अ बेखौ जों दा फांसे बिफांखौ जोथोन लानाया गोबां मोजांङैनो नोंथांङा बुंलांदों ओ सोरबा गायना थांङो दसे स उन समनि उनावनो मोसौ बोरमा बायदिसिनाया जालांङो बेफोरखौ जों बेरा होना दुंनानै दोननांगोन दै सै होनांगोन मोजांङै जोथोन लानांगोन आरो अब्ला नोंथां जोंनि नैबे स आबहावा संरैखा खालामनायनि बागै सावरायनाय आयदाया जोबथ'बाय जोब थबाय माने गोबां दंबावोमोन जों स समनि आंखालाव दोनथ'नो लागा जाबाय औ नोंथांजों सावरायना जोबोरै गोजोननाय मोनदों नोंथां गोजोनथों बिदिब्ला दे औ दे